नोंथां
हालै नोंथां
औ खोनादों नोंथां
एसे नेटवर्क प्रब्लेम एसे
खोनादोंना?
औ खोनाबायरे बुंबेरे
अ अ नोंथाङा फ्रिमोन ना मा एसे?
फ्रि आं दायो थ' फ्रि बारु
औ, जाखांबाय ओमफ्राय ना नोंथां?
जाबाय जानायालाय दााबावैसो जादों बारा गोबाव जायाखै जाना जेरना दं दसे
होनोमबा दायो जोङो सावरायलायनोसै नामा मोनसे खोथाय लानानै ना नोंथां?
अ मा खोथायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां?
ओरैनोथ' खोथाफ्रा बिदिनोसै दा अ आं नोंनाव सों मा जानाय लोंनायनि खोथायै सावरायनोसै नामा?
अ मोजां जागोन सावरायबालाय जानाय लोंनायनि बिख'याव ।
उम ओ माने लोंनाया होनबा बे दिनै जा बेनो सानफ्रोमबोनि मोनसे रुथिन नालाय जोंबो बिराद साननांगौ बाथ
दा बुंनो थाङोबा जों थ' ओंखामसो जाखायो नोंखागौ ना बेलेगफोरा हमनो हागौ रुथि जायो मायो जोंनाथ' ओंखाम आरो ओंख्रि नायनो थाङोब्ला जोंहा मैगं थाइगं बेदर ना
ओंखामाथ' नांथारगौ आंनोबो ओंखाम नङाब्ला दुरबल मोनथारो ओंखाम जायाब्ला। सानसे जायाबानो देहा खौ माथो सुखुवा सुखुवा मोनो ।
उम नोंगौ नोंनाया रुथि जाबाबो माथो उदैफ्रानो बुंनाय बुंनायखौनो मोना बुंबासो गोजोननाय मोनो ना?
रुथि जाबाबो आंनो ओंखाम नांथारगौ जायो आं ओंखामखौनो सानसेयाव खेननै जायो फुङाव खनसे बेलासेयाव खनसे ।
बे नांगौ आरो जोंनि आहारालाय आरो दा ओमफ्राय जों ओंखाम ओंख्रि जायोना ओंख्रिफ्राथ' जों बांसिन मा जायो मैगं थाइगं ओमफ्राय बेदर आखाय
औ न'नि इदिनो अरगेनिक फ्रेस फ्रेस । नआव गायनाय गामि बिथोरनि माने मानसिफोरनिफ्राय बायनाय ।
आंथ' जोंनि अनला दाउ बेफोरखौ जानो बिराद गोथाव मोनो नोंथाङाबा बोरै मोनो?
आहा अनला दाउ अनला दाउ होननायखाय आंथ' गोबां ओंख्रि गोसोखांबाय जेरै नारजिजों अमा ओमफ्राय औवा मेवाइजों अमा रुनाय अनला अनलाजों दाउबो दं सबायजों दाउबो दं बहुद गोबां दं आं माने फारसेनिफाय गोसो थांखांजोब्बाय नों बे मोनसे रायखांनायखाय । जेदिस
जानोबो गोबां गोथाव नालाय गोसोआव फैखागोन ।
मेरला दं बिदिनो नों मोनसे बुंना होबायनाा आंनाव मेरला गोसोआव फैबाय दायो ।
उम उम जे बुस्थुखौ जों फसायो बेखौ गोसोआव फैखागोन ओं नोंगौ । जोंनि बे जे मोनसे ट्रेडिसनेल जाहैबाय नालाय ।
औ औ ।
उम दा नोंथाङा साबजों साम'जों सबायखौथ' जाखायो जानांगौ?
है बेखौथ' बुहुद मा बिराद मोजां मोनो आं जानो ।
उम खारै एसे होलायनानै ना मा होनो?
जों खौजायो । एदम माने ओंख्रिखौनोनो मे थाइ खननो गोसो जालायो ।
इफोरबायदि
औ मेथाइ दं माने हेपाटाइटखौसो बांसिन लुबैहोयो माने जानो
दा नोंथाङा सबायाइजों साम'जों दााबायदियाव बुंनो थाङोबा
आंथ' इउटुबावसो नायनांगोन बादि मोनदों संनोथ' रोंनाय नङा बदिे मोनखाबाय आं गावखौ
आहा बिदिजों बोरै जानांगौ नोंथां जायो जानायजोंल' बोरै होनो
नों रोङो नोंथां दे खोन्थालै दे सैथोखौ खोन्था दे नोंथां रोङो नोङो संनो ना जायोल' नोंबो
आं जायोबो संनो रोंजोबालै माबाफोर संनियि गोथां गोब्राम जागोन खोमा
नोंथाङाबो माने जानायावल' दं
नाथाय अनलाजों मेवाइजों खिथु बिराद मोजां नाङो आं
आरो हा अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों
उम बेफोरखौ सानबाथाय खुगाया मिल'लायो माथो
आरो नोंथाङा माबाखौ माबा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनदों मोना बे मा र' मा होननो नागिरदोंमोन ओ जेनेबा अमायानो दं मेनावहाय अमा द्राय फ्राय अमा बयल अमाखौ जानो मोजां मोनोना मोना नोंथाङालाय
उम अमायानोथ' बेन नोंथां अमाखौ आं रुनायनि बुंनो ना सावनायनि बुंनो ना संनायनि जेरैथिं जाय मोजां
औ आंथ' अमा नङाबा मास मोनसेबो थानो हानाय नङा बायदिसो मोनो गावखौनो माने नांथारगोन आंनो आं माने कन्ट्रल जानो जानो लुुबैनाया ओरैबायदि माने बांना थागोन आं ने अमा अमा जानो लुुबैदों गोसोखांना थाबाय थागोन
दा जों अमा होनना उम अमा होनना बुंदों अमायाथ' जानोलै जोबोर मोजांलै नोंथां खिन्थु गाज्रिबा गाज्रिबो दङ मोननैसो बाथ्राफोर अमानि फारसे नायनो थाङोबा ना?
अ आंथ' गामिनिखौसो जायो अमा लकेल एकदम माने सिनाखिनिफ्राय बायखायो अमाखौ ओमफाय आंबो खोनादों बिदिनो माने बेयो मा होनो दिसएदभान्टेज सिथ होला माने एसे माने रिक्सबो दं बादि आरो अमायाना
उम जों नों आं बायदिया जायो
जोंथ गामिनि ना औ ओमफ्राय जेनेबा टाउननिफोराथ बे जों जानाय बायदि फ्रेस फ्रेस मोने मोजां मोजां बेदर मोनाना कुवालिटिनि बेफोरनो माने एसे बेमार आजारबो औ औ खोनादों लाङो माने आं टाउननि मानसिफोरखौ अमा जानानै जादों
दा जों अमा जानांगौ जों जानोबो लुगैयो औ नंगौ दा जों सबबो माने बे बुस्थुखौ लुबैबाबो जाजाया माने बे अमाखौ माने सोरबा बेमार आजार थानाय ना सोरबाफोरनाथ प्रेसार गोनां बुस्थु थायो बिसोर थ' बे बुस्थुखौ बारा बेबहार खालामनो ना दामाने मानो होनबा बेयाव बिराद सरबि दं नालाय मोदोम बारायनायनि जों जों उम मेजेम बिराद दङ दा जों हमनानै ला आं सिगां बिसिबां मोदोम फिसा मानसिमोन अमाखौ जायै जायै
नोंथाङा होमबा आम गोदो नोंथाङा होमबा रान्थेंसोमोन आवगोलो हो नोंथां
औ
ए एदिसो होमबा आतसा हो हो
नंदा नङा दा बोरै जाखो एसेबाबो साबबायनो
मा होनदों नोंथां
जानाय लोंनायखौ होन्दों जों जानाय लोंनायख
औ नोंथां आंना खोनायाखै ओं खोनाबाय आं
ना उम मोजां रुथिनै लायोबा माने बेसेबां जों बाउड्रि देहाखौ साबैनो लानो हायो मोजां ना दा आं सिगां दुरबलैमोन सिगां हमनानै ला दुरबलैमोन हमनानै लानो नोंखागौ दुरबलैमोन दा आं एसेबा फिट जादों नाथाय बेयाव आं जानाय लोंनायखौ बिराद बासिदों आं बेवहाय जाहा थाहा मुलि होनाय सुनायखौ जायाखै मैगं थाइगं बेदरा थाखाय जादोंबाबो आङो बिदि जानला मोनला फिसिनायखौ जायाखै आरो लिमिटआव बाहायनानै नायदों एक्सारसाइस खालामबाय दा आं एसेबाबो मोदोम ओंखारबाय दा गावखौनो गावखौनो राफोद मोनदों आरो
औ नोंथाङा होमबा अमा जानानै माने गावखौनो गाव स्ट्रं मोनगासिनो दं
औ नोंगौ बेनो खोथाया।
अमाल' नङा खोमा जों गामिनि जाहैबाय ना लकेल फ्रेस फ्रेस मैगं थाइगंबो मोनजायोना जोङो। गोबां मैगं थाइगं मोजां टाइम बाय टाइम मोनजानाय न'वाव थानाय
उम टाइम बाय टाइम बुंनो थाङोबा सिजोन बाय सिजोनानो बोथोरजों बोथोर मैगं थाइगं मोनजानाय जेरै हमनानै ला जों दा गोजां बोथोर लाइ लाफा बिदि मोनजायो ना मुल बिलाइ दुन्दिया सुन्दिया होलाय खथथ' फ्रेस फ्रेस मोनजायो जों बेफोर खौ बयल जायोबा खथथ' आरो जोंनियावथ' जायगायावहाय कबिफोरना बान्दा कबि फुलकबि गासिबो अर्गेनिक गायो जोंखौ जों बयल बिराद मोजाङै जायो।
औ नोंथां आंबो जानाय नायनागोन आङो बारा जाफेराखै बिदि नों होननाय बायदि सिस्टेमै। नाथाय नोंनिफ्राय खोनानानै गो थाव खोनाथारदों माथो नों बुंनायखौ ओंख्रिखौनो
होमबालाय नोंथाङा मैगं थाइगं बारा बेब'हार खालामा नामा?
बेबहार माने आंबो एसे एसे बासिना जायो माने। दायो एसे माने आंबो देहाखौ फकास खामदों नालाय माने अबाव बांसिन प्रटिन थायो बेफोरजों माने अबाव बिदि बिदि बासिनानै जायो माने। लोरबाङा थ' जाया लोरबाङाथ' जायाखै अ सम सम जायो सम सम जाया बिदिनोसै खामानि मावग्रानि माने हालेवग्रा मानसि ना। एसे दुरबल जायो मालाबा। मालाबा एसे राफोद जायो मोजां जाबा राफोद जायो। मोनजायाबाथाय एसे दुरबल जानानै थायो।
अ खामानि मावनायजों लोगोसे जानांगौबो रेस्टबो लानांगौ।
औ जानां गौबो
उम
जाया बाथाय जानाय नङा बायदि मोनखायो आं दुरबल मोन खायो देहाखौनो। सप्थायाव खेनसेबाबो अमा बेदर मोनजा थारनाय बायदिसो जानांगौ नंङाबा हले देहा माने दुरबल मोनथारो।
नोंथाङा बिदि रुटिन लादोंबाथ' बिराद मोजां खोथा मानो होनबा बांद्राय अभार इउसबो मोजां नङा नालाय जों मोनसे लिमिट दोननानै जादों नोङो मोजां खामानि मावदों सप्थायायाव खनसे बा खननै जानाय अमा बेदर मोजाङानो।
खेनथाम जानो लुगैयो आं सप्तायाव दे नंखायखौ मा बुंनो नोंथां।
उम।
नोंथाङालाय माबायदि माबायदि सप्थायायाव खनबेसेसो जायो।
सप्टायाव खनबैसे जानाय माने आंना मोनबानो जायोलै।
अ नोंथाङा होनबा लिमिटेड खालामाखै
लिमिटेड बेनो आरो मोनबानो जायो माने मोननो थाङा आं मोजांखौल' जायो माने बिदिनो जाहा थाहा आं मिथियै बस्थुखौ जानो लुबैया माने अबेखौ आं मोनथिखानाय बे बस्थुआ जेनेबा हमनानै ला अमा सोरनिबा आं जागोन। दा आ बिसिनिखौ खौ मिथिखायो बोरै फिसिनाय मानाय।
अ राजा र'
औ।